खुलुमबाय नोंथां अ दिनै आं बिफां लाइफांनि सायाव रायलायनो सानदों,
औ जागोन नोंथां
बिफां लाइफां माने जोङो गासैबो मिथिखायो बिफां लाइफां माखौ होनो आरो बेनि गोनांथिया जोंनि जिउआव माने जों सुबुं माहारिनि जिउआव बा जिब जुनारनि जिउआव जोबोर गोनांथि बिफां लाइफाङा
औ
नोंथांनि बायदिबा ओ बिफां लाइफाङा बोरै ओ माबा बिहोमा होगोन जोंनि लाइफआव जों मा मा मोननो हायो बेनिफ्राय?
औ सिगाङावनो बिराद गोनांथिथार होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो जायखौ होनो अक्सिजेन जायजों जोङो सुबुं माहारिफ्रा थांनानै थायो। आरो बेजों लोगोसे फि फां लाइफांनि गोनांथिया गोबाङैनो दं जेरै फिफाङा ओ फिथाइ सामथायाइ होयो आरो सा-साया होयो।
औ।
आरो ओ गोबां अखा हानाय बा अबेबा गोरान जायगा बेफोरावबो गोबां बिहोमा होयो। आरो गोबां बिफां लाइफांफोरानो जेरै मेडिसिन मेडिसिन प्लेन्टसफोरबो दं जाय जोङो जाबा जोंनि देहाफोरनि थाखाय मोजां जायो। जेरै बिलाइ बा ओ बे फिफांनि दालाइ बिगुर बेफोरो आरो गोबाङैनो दंबावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
बिफां लाइफां माने बिफां लाइफाङा ओ नोंथाङा ग्रिन हाउस इफेक्टनि सोमोन्दै मोजां मिथिगौ जानांगौ ओ ग्रिन हाउस इफेक्टआ जोंनि बुहुमाव ओ जिब जुनार मान सि दोनसि थांना थानायनि थाखाय जोबोर गोनांथि ग्रिन हाउस आ। नङाबाथाय जोङो थांना थानायानो नङामोन बे ग्रिन हाउसखौ लाखिदो बिफां लाइफाङा। थ' बेवहा आरो गोबाव गोबां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जे बाला हंगामा बादि जायगाफोराव बिफां लाइफांफोरा जोबोर गोनांथि बिफां लाइफां गैयाबाथाय बोथोराबो गाज्रि जालाङो अखा हानो नागिरा होननाया बेवहायनो माने खायसे जायगाफोर दङ माने जों बालाहामाखौबो नां गुजायो बेवहाय बिफां लाइफां थाथारनांगौ बे नङा नाथाय बेवहाय जायराब लाइफांफोर थायो गाहाय गाहाय फिसा फिसा जाय बाला हामासि ओनसोलनि जायो बिदिनो बालामा ओनसोलनि लाइफांफोरा जोबोर माने बेलेग रोखोमनि जोंनि मोनसे अखा हाबाय थानाय ओनसोलनि बाददि जाया जाय राब लाइफांफोर थायो जाय जेनेबा बैग्रिफोर बायदि सुगोनां बिदि बिफांफोर दं जायफोर ओ माथलोब बालाहामा जायगानिनो जायो आरो ना ओमफ्राय जोंनि अखा हाबाय थानाय जायगाफोराव आरो गोबां गोजौ गोजौ बिफांफोर थायो ओ हाग्रा माने गांसो बारिफोर थायो बिदि गांसो बारिफोरखौ अरनबारिफ्राव मोन-मोननाय जाहैयो आरो गा माबायाव बालाहामा ओनसोलफोराव गांसो बारिफोरखौ मोननाय जाहैया अखा हाबाय थानाय ओनस सोलावसो मोनो ओम ओमफ्राय लाइफांफोर बुंनो थाङोब्लाथाय लाइफांफोरनि सोमोन्दै लाइफाङा गोबां जेनेबा मैगं थाइगं फोराबो लाइफाङाव गोलैयो गोबां मैगं थाइगंआनो जे लाव ओ फटलनि बिफांबाबो ओ मान लानाय लाइफांफोर जेरै जिंखा भल बेफोर लाइफांफोरा जाहैबाय आरो गोबां ला बिफांफोर दङ जाय जोबोर समायना समायना बिबार बारो दा दैज्लां बोथोराव त' बेफोरो जोबोर माने मोनसे जायगाखौ बिराद समायसार होयो आरो बि फां लाइफांफोरा
औ
मानसिफोराबो जेनेबा नुनानैनो माने समायनाखौ नुनानैनो गोजोननाय मोनो बि माने बिफां लाइफाङा जोबोर गोनांथि आरो ना बियो जोंनि गासैबो जानाय जोंनि जानाय आदारनि आदारफोरनि बाहागो माने बिफां लाइफाङा जोबोर बाहागो लायो आरोना बि फांनि मोनसे बिफांनि बिलाइनिफ्राय फिथाइनिफ्राय बिबारनिफ्राय मालाबा मालाबा माने बिफांनि दालाइ फोराबो जोंजों बाहाय जायो आरो जोंनि आदार आदारनि थाखाय
औ
ओमफाय इदिनो गोबां खामानिबो दोंबावो आरो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ जेरै गोबां न' लुनायफोरावबो आरो जोंनि ओजों आसामथिंजाय औवा नङाबा सोलिनोन थाङा गासैबो गिबियाव न'फोरा औवानिनो जाजोबोमोन औवाया मोनसे माने जोंनि जिउ खुंनायाव माने औवानिनो गोबां आइजेंफोरबो बानायो थ' औवाया मोनसे एंगार जाथावि लाइफां आरो
औ नोंगौ
औ नोंथाङा माबाफोर आरोबाव बुंबावनोबा?
औ बे औवा होनदोंमोन नोंथां बे औवायानो ओ जेनेबा गो ओ बिराद थाबै ओ रज'यो मा जेनेबा देरो गो थाब थाबनो
औ औ
थाब थाब देरो ना? माने फार्स्टआव आं बि दिनो ओ बिदिअ फ्राव नुलाबायो आरोना बे औवाखौ गायोब्ला सिगाङाव बियो गो जेनेबा रुतसफोरखौ रोदाफोरख खौ बिराद सिङावनो बिराद देरहोगोरो ओमफ्राय जेनेबा बे ग्र' जानो नागिरा आरोखि सिङाव देरनो नागिरा थाब थाब बे बायरायाव आरो जेनेबा हानि फ्राय औ सि-सिगाङाव बियो रोदाफोरखौ गोबां माने फेहेरग्रो ग्रोयो आरो बेनि उन सो बियो माने थाब थाब ओरै हानि बायेरायाव थाब थाब माने थल जायो आरो गोजौ जायो। नंगौ नामा नोंथां?
एसे नुदों बेनि बागै जे माबाया औवाया माने ओ फास्थआव फेंखा हरनायनि सिगां गावनि रोदाफोरखौ स्ट्रं खालामग्रोना लायो सिङाव। गोबाङैनो ओ बानायग्रोना लायो फ्रायसो गावनि फेंखाखौ हरो। जाय जों जेरै नोंथाङा मिथिगोन खोमा औवा मेवै जायखौ ओंख्रिबो जानाय जायो
औ नंगौ
औवानि बे गिबि महरा बे बेनिफ्रायसो देरना औवा बिफां जाहैयो। आरो नोंथाङा मि थिगोना औवाया बि-बिबारबो बारो होननानै
औ बिबारबो आरोना औवाया?
औवाया बिबार बारनो थाखाय जोबोर गोबाव बोसोर नांगौ जायो बिनो फिफटि इयार्स हान्ड्रेड इयार्स माने बिदि गोबां बोसोर नांगौ जायो ओमफ्राय औवानि बिबाराव बिराद निउट्रिसन थायो होननाय खोनादों आर ना। ओमफ्राय माने एसे मोनसे सल' बादिबो खोनादोमोन गोद- दो आबै आबौमोननिफ्राय। मोनसे समाव जोंनि जायगायाव खरां गोलैदोंमोन गोबां ट' जानाय लोंनायनि आंखाल दै गैया माइरं गैया होमबाना औवा बिबार बारदोमोननो त औवानि बिबारखौनो जानानै थादोमोन आरो हमबानिया मानसि- फोरा बिदि ओमफ्राय आंबो बिदिसो मिथिगौ औवाया औ माने माइरंआनो गैला नालाय औवा बिबारानो औवा फिथाइयानो जेनेबा माइरं बादि जाहैबाय बिदि जानाय जादोंमोन आरो
ओमफ्राय आंथ' बेखौ अ आं मिथिनाय बायदिबा आंबो बारा मिथिया जेनेबा बिफां लाइफांफोरनि बारै खिन्थु अ बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांफ्राव अ बे बिबारफ्रा गो- बिराद बिहोमा होयो आरोना जेरै- अ रिप्रदिउसफोरनि थाखाय जेनेबा नांगौ जाथारोना बिबारफोरखौ
बिबारफोराव माने जेनेबा गुबुन बिफां लाइफांफोरा गुबुन गुबुन खान्थि थायो गावनि जोलै फेहेरनो थाखाय बिनिनो खायसे बिफां लाइफांफोरा खालि गावनि दालायनि- फ्रायनो दालायखौ दाननानै बिफा हायाव थुना होबा दैयाव सोमना दोनबाथाय रोदा हरो बेफोर-बेफोर बेले बिसोर बिफोरो माने-माने गावनि माबानिफ्रायनो हरो आरो ओमफ्राय खायसे थालिर बिफांफोरखौ नुनां नुयोबा बिसोरो रोदानिफ्राय फेंखा हरो औवाया- बो रोदानिफ्राय फेंखा हरो
औ
ओमफफ्राय बिदिनो आरो बिबारजों जेनेबा रिप्रदिउस खालामनाय बिफांफोरा आरो माने बिबाराव बिबारनिफ्राय बिदिनो फिथाइ जायो फिथाइ जानानै फिथाइनि बेगरफोरा बेगरजों रज रज लाङो आरो
औ औ नंगौ आरो नोंथां जोंथ गोदोनिफ्रायनो फरायबोदोंमोन जे बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो ओमफ्राय गावहा जेनेबा कार्बन डाइ अक्साइद लायो गावबो गावनि एनारजिनि थाखाय गावनि एनारजि बा फुद फुदफोर गावनि जेनेबा ओंखाम जानो थाखाय गाव बुंनो थाङोब्ला नंगौ ना औ ओमफ्राय जेनेबा माबायाव बिफाङाबो हां लायो होननानै मिथिनाय मोनदों आरो नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ बिफाङाबो हां लायो माने आङो माने जोंनि बायलजि टिचारनिफ्राय खोनानो मोनदों आं आंनि थाखो जिसिव थानाय समाव बिफाङाबो हां लानाय समाव अक्सिजेनखौ हां लायो। आफ्राय जेब्ला बियो आदार बानायो आदार बानायनो थाखाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ बाहायो।
औ नंगौ उम उम।
आंनि फोरोंगिरियानो बुंदोंमोन नालाय थारानो जानांगौ आरो ना जों गोदो उन्दैनिफ्रायनोै बे बिदिनो अ बिफाङाव कार्बनडाइ अक्साइद हां लायो जों मानसिफोरा अक्सिजेनखौ लायो बिफाङा अक्सिजेन हगारो बिदि सोलोंबोदोंमोन ओमफ्राय सानसे माने टिचारा बेखौ माने क्लियार खालामना होदोंमोन आरो हां लानाय टाइमाव लाइफाङाबो अक्सिजेनखौ लायो नाथाय नथाय जेब्ला आदार बानायो बिसोरो आदार बानायबाथाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ लायो होननानै।
औ नंगौ।
औ।
माने खिन्थु बिसोरो आदारखौ खालि सानलाइट सान थाबाल लागोन ना सान ओमफ्राय मोनायावथ खालामनाय नङा। समा
माने लाइफां फोरा आदार बानायनो थाखाय सोरां बिजिरख दानाय बिखान्थि होनो बरआव। फटसेन्टेसिसखौ ओमफ्राय बेवहाय माने सोरां सोरां बिजिरखौ माने साननि सोरांनि थासारियाव जायो आरोना बे। सोरां बिजिर दानिया थ साननि सोरां थानाय समावलसो लाइफाङा आदार बानायो थ बे आदार बानायनाय टाइमाव लाइफाङा। कार्बन डाइ अक्साइडखौव लाबाय थांबाय बाहेरनिफ्राय ओमफ्राय जेब्ला आदार बानायनो नांगौ जाया ओमबाना कार्बन डाय अक्साइड खौ लाला आरो माबाया लाइफांफोरा। बिनिखायनो नोंथाङा खोनादों खोमा माने हरनि समाव बिफां सिङाव थानाङा उन
औ नंगौ औ औ खोनादों औ।
बेनो ओमफाय
माने अक्सिजेना खम जायो होननानै ना नोंथां?
अक्सिजेना खम जायो मानोना? लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइद लाना आदार बानाय लाना आदार बानाय आदार बानायबासो लाइफाङा अक्सिजेनखौ हगारो। थ बेनिखायनो माने हरनि समाव अक्सिजेन गैया जायो बिफां खाथियाव।
जासिगोन दे नोंथां।
औ दे।
दे गोजोन्थों।